अ नोंथां खुलुमबाय अह मा खालामदों?
हा दायो नै बिफां सायावसो जेरायनानै दं।
अह गरम ना बिराद
बोथोरा बिराद गरम जादों अखा हादोंमोन हानायालाय दहाय फुङाव
अह
खिन्थु दसे इसे मोजां हानानै दा बिराद गरम जाबोबाय आरो
अह गरम जाखायोना?
औ नोंसिना माबायदि?
जोंनियाबो जोबोद गर'म।
औ अ।
गर'मानो अभारद्राय।
अखा हायाखै नामा?
अखा हाथ'वाखै।
हायाखै ना?
उम दानि बायमान ओ खोमसि जादोंमोन जोमैआ ओमफ्राय दा आरो सान्दुंसो होलायबाय। उम।
जोंना फुङावसो हादोंमोन हानायालाय। बेनि उनाव एसे मोजां हाबाय ओमफ्राय दायो बिराद गर'म जाबाय आरो।
उम। बाखि मोजांबा खबरफोरा?
मोजां मोजां आलाय।
उम न'खरावलाय न'खराव गासैनियाबो मोजांबा?
न'खराव मोजाङानो औ।
अ।
ओरैनो गायनाय फुनायनि जाहांबाय नामा?
गायनाय फुनाया खोथिया गायना दोनबाय।
खोथिया गायना दोनबाय ना?
दा फुनो जाथ'वाखै फुनो आरो मास मोनसेसो नांबावगोनदां।
औ।
ओ
हालेवबाय आरोना?
औ हालेवना दोनबाय खोथिया फोना दोनबाय।
होम खैबिगासो? ओ?
नोंसो हा हालेवबायना?
हालौबाय हालौनायालाय जोंहाबो। तर सोनो सानदों र' सानैनसोनि उनाव।
आत्सा आत्सा। उम। बेसेसो खै बिगासो दोङो हाया?
जोंना ओरैनो सय बिगासो गायो गायनायालाय।
औ।
सयबिगासो जायो आरो।
दे। मेसें बोथोराव ओरैनो मायबाफोर गायोना आरोबाव?
मेसेङाव गाया जोंहा माने हाया दलहा ना।
औ।
दलहाजानायनि जाउनाव माइल' जायो।
आतसा।
माइ माइनि अनगायै गुबुन खेथि जाया आरो दैलांआवल' खनसेल माबा जाहैबाय। खिथि जाहैबाय। बेनिखायनो हाफ्रा एसे बोरि जानांगौलै।
औ जानांगौ।
बोरियावसो बार' मास नोङो। आबाद मोनबाय थायोना खामानिल' मावनो हानांगौ।
बेसराव नों कबियाव लुबागायजायो
औ।
लाव मायबो बायदिसिना।
दाथ' आरो गोरान खेथिनि मानसिफ्रासो थाखा फैसा खामायनो हायो माहाजोन।
औ।
जानो हायो बे साइडआव।
उम। हैइ जानियाबो बारा गैया हाया।
औ। गायो आरो ना?
औ गायो।
उम।
ओमफाय मेसें बोथोर। खौबो गायो बेसर फैयो।
औ।
ओमफ्राय धोनदिया फैयो।
एसे बोरि नामा होनबा?
औ बाय बोरि।
ओ।
आलु आलु बो गायो आरो। बायबांला
औ
उम
जोंना गायजाया बिदि खनसेल' द'लहा नालाय
उम लाइ लाफाबो गायो।
उम
उम
गयफोर गयफोर जाया नामा बारि
गयबारि जोंनिखै जायानो दे।
जायाना
ओहो
ओ बिदिनो जोंनाबो बारि खोना लानाय दा जायो आरो
औ
गुदियाव खायनोथ' बारा गैया बिदिनो
आतदा
हायाबो दला जाबायना
उम बाखिओ थाइजौ उनु जाबायना नोंथाङा?
हा
फिथाइ सामथाय जाबायना बोथोरनि
फिथाइ सामथायाथ' जाबाय जानायालाय बिदिनो जानाय जायो। थायजै लेसु दाथ' बिनि सिजेन जाहैबायना
औ जाम जाबाय ना जाया जाम
जाम गैया जानाय जाथ्राखौै जाम खौ
अ आं आं जाबाय।
जाबायना
ओम थाइजौबो जाबाय।
जाम गिदिरा
औ जाम गिदिरा ओम गिदिर जादा
खान्थालासो जाथ'वाखै
थाला गैया जोंनावबो
उम
बिदिनो बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानांगौ
औ
आरो फिथाइ सामथायाथ' देहानि थाखाय बिराद मोजां जाहैबाय।
ए मोजां मोजां मोजां
हानाय मानि जानांगौ आरो फिथाइ सामथाइखौ
उम
देहाया मोजां जायो
आगोलसो जमा जमा जानायाव मोजां जायोमोनलै दानि गथ'फोरा इदि जाालानोना
उम दानिफ्रा आरो पेकेट बायसिनाजोंनो थायोना पेकेट मेथाइ
औ आगोलोसो जों जमा जमा लोगो नांनानै खावहैलायोमोन उम मालिजो मालिकजों होसो लायजायोमोन नङा होमबा औ
मोजांबो नाङोमोन बैफोरो समखौ गोसोखांबोला
मोजां जायोमोन औ दानिया आरो गावबागाव गावबागाव जाजोब्बायना मानसिफ्रा।
गाबागाव बेसथ'
औ गासिबो बेस्थ' जाजोबग्रा जाबाय खामानिफ्रा खामानि दामानि फ्रि थाला।
गथ'फोराबो दानिया इफोरखो माबाला उम
गाव गाव न' न' थासैना
उम मबेल मबेल मबेलल' नायो
औ
दानि गथ'फ्रा इदिनो खेला दुलाबो गामियाव ओरै बारा गेलेला।
गैला इदिनो मबेल नायै नायै दुरबल जाजोब्बायना
औ
स्ट्रं नंला देहाफ्राबो
उम
बिदि जालांजोब्बाय बेमार आजारबो जाबजो जाग्रा जालांबाय।
होम जोंनियासो आगोलो जा मोजां जायोमोन।
उम औ
गेलेहैयोमोन जमा जमानो।
औ
फिथाइ सामथाइ जायोमोन। लोगो नांनानै
जानोबो गोथावना थाइजौफ्रा आरो
औ
लेसुफ्रा
ओम गाखोग्राया सायाव गाखोयो गाखोनो हाग्राया बिफाङाव
औ बिदिनो आरो दाथ' गिसैबोना गरम जाबाय नालाय माबाफ्रा जन्दिसफोर जाजानो गैयो दानि माबाफ्रा देहाफ्राबो दुरबल जालांबाय ना
दुरबल जालांबाय सिगांनि बोथोर रखम नंला सोलायजोबबाय।
सोलायजोबबाय औ।
ओम
न'आवनो दं ओरैनो माबा थाइजौ खान्थालफ्रा फिथाइ सामथाइ
औ न'आवनो दोङो।
नङावनो दंना?
उम बारा जानाय जाया बिबो
थानांगौ बेफोर बुस्थुआ फिथाइ सामथाइया गोसोबानो जानो मोनजायो होमबासो मालायनावबा दिगदार जायोना
मिलायनाव दिगदार जायो। आगोलनि रखम नंलाना दानिया
औ
आगोलसो जमा जमा थांनानै जाहैयोमोन
ओम
ओम
बेबायदिनो न' जोंना माने न'आव थाबा बायोबो जानो
औ बायनायासो गोथाव जायो औ
बायनायावबा माने दाम गोसा होनो गोनां जायो थावाबाबो माबा जागोन आरो ओरैनो जेनेबा ननियाथ बिराद थाजा थाजा मोजां जायो।
औ
जानो
बै फोथाराव ओइ हालेवबा ना उनु ओंखारो ना ओंखारा ना खुसिया बायदिसिना
जोंनियाव दाना एसे फुराना जानायखाय खम जालांबायलै। ना। एकदम गैबांला माने जों उन्दै उन्दैफ्रा बिराद बोनलाबायनानै मोनोमोन।
औ।
दा खिन्थु बिराद खमायलांबाय फुराना जाबाय जायगाया गोजाम जाबाय।
उम आरो। आगोल नांगोलजों एवोमोन ना।
जोङो औ। दाथ बयबो
ट्रेकटरसो लागायो।
ट्रेकटर लागायजोबो औ।
टेक्टराव ओहो। जोलैनो थाया।
औ।
उम।
बिदिनो खमायलांजोबबाय आरो थावफोरजों गलाङो मालाबा।
आरो बिदानानो थैखायो ना क्टरनि फालजों।
उम। गेब्ले होजोब खाद्रायोलै।
औ खांख्राइबो मोनलाथ दानिया बारा।
गैला मोनला। जोबलांजोबबाय।
औ।
हालएवनायाव माफा मानैल मोनसेै आरो माफा मानैल' मोनसेै। दाना गांजेमा फ्राथ गैबांलानो।
गैलानो नुनोनो थांला।
औ।
उम। बे नोंथां आङो एइ सखआव एसे माल लायनि र'।
अ अ। दे।
दा सम मोनबा हरलायदो उनाव
औ औ
औ दे होनोमबा न लाखिथ'निसे दे